औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
दाथ' बर्थमान उनन्दुलाबायानो दंलै नोंथाङांंनै गरमखाय उनन्दुलाबायानो दं फांखआव
अ औ गरम गरमाथ' बिरादनो ओमफ्राय जाखांबायमोन नामा
जाखांनायाथ' जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो
जानायाथ' अमा बेदरजों खांख्रिखौ लाोन ओमफ्राय बेख जाब आरो नथ
अ थिगानो दे मोजाङानो
अ नोंथांलाय मा ओंख्रिमोन
जोंना ओइ माबासोमोन मैखुन बाजि जेबो गैया
औ नोंथां खबरफ्रा मोजां ना
औ दा खबरालाय थिगानो ओमफ्राय माने नोंथां आं मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हायोबा सावरायलायनोसैमोन आरोना
औ हागोन मानो हाया जानो
औ दा टपिकआनो जाहैबाय माने पेट्रलियामना दाथ बो आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबां जोंहा दङ जेराव पेट्रलियामा आहा बाहायनाय जायो ओंखायनो माने आं पेट्रलियमनि सायाव एसे सावरायलायनो सानदों नोंथांजों दा नोंथाङा सावरायनोबा
औ औ जागोन सावराय जागोन
औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनानै हरदो
औ नोंथां जागोन
औ
ओ नोंथांनो आं एसे पेट्रलियामनि बारै फोरमायना हायासै आरोना ओ
पेट्रलियामा मोनसे जोङो पेट्रलियाम जोङो माने हा सिङाव जोङो ओ मोनो आरोना पेट्रलियामखौ
औ
जों बेबायदिनो गोबां माने जों बेखौ पेट्रलियाम जाहोनो थाखाय गोबां माने बिदिनो गोबाव सम नांगौ एबा पेट्रलियामनिफ्राय गोबां माने बिदिनो पेट्रल आरो बिदिनो डिजेल केरासिन गोबां माने फिउलफोर बनायो गोबां नांगौ खामानिफोराव जों बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय
जोङो मिनिंखौ बुङो आरो मिनिं अवेलबो बुङो जोङो अवेल सब पेट्रलियामा बेनो ओ गोबां माने ले थारिसि बेजों माने रक वेल बेबायदिजों जों माने इउजुवेलि जोङो फाउन्द खालामनो हायो आरो जों बेबायदिनो जों गोबां माने पेट्रलियामनिफ्राय जों गोबां बेनिफिट मोननो हायो रयार अफ सल बिदिनो मोननो हायो आरोना जों गोबां माने सुबुंफ्रा एबा लाइमोनफ्रा बेनि जिल दिप अवेल खालामनानै जों हा सिंनिफ्राय जों बे थावखौ एबा पेट्रलियामखौ जों बहरनानै जों बेबादिनो पेट्रल एबा बिदिनो दिजेल बरननाय जायो जों पेट्रलियामनिफ्राय गोबां बेदिनो गोबां माने गोनां गोनांथार इनारजिफोरखौ जों मोननो हायो जोंनि माबायाव वर्ल्डआव जों माने बेखौहाय जों इउस खालामनायाव जों बाहायो जेरै पेट्रल डिजेल केरासिन होनाव खोन्थाखाबाय नोंथां नङ होनबा बेदिनो फिउल गोबां माने बेबायदिनो फिउलसफोर दं बेफोराव जोङो बाहायो जेरै फिउल्स पावार कार होनो ट्राक बेफोराव एयारफेन सिप बेबायदि ट्रेन इमेजिन बेफोराव बाहायो आरोना माने गोबां माने डफिकाल्ट ट्रेभेल खालामनायावहाय बेफोर पेट्रलियामखौ बाहायनाय जायो। बिस्पिउलखौ बे माने गोबां मेचिनफोरखौहाय माने हेल्प खालामो गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर फेक्ट'रिस एबा बे फावहाय कनस्ट्राकसन फावहाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ।
पेट्रलियामा मोनसे बाहायनायनि थाखायल' नङा आरोना जों जोंनि फिउल बाहायनायनि थाखायल' नङा मे बियो जोंनि थाखाय गोबां माने बेबायदिनो गोबां सोलिबाय थानाय खामानि एबा प्रडाक्टफोर जोङो एगजामपोल होनो हायो। जेरै प्लास्टिक रबार साइनटिटिक ओ फिभार बेफोराव पेन बेफोराव जि बेफोराव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै मेडिसिन जेरै ओमफफ्राय बिदिनो गोबां माने फार्टिलाइजार ओमाय बेफोर माबा बानायनायफ्रावहाय पेट्रलियाम खौ बाहायनाय जायो एबा प्रडाक् खालामनाय जायो। बेबायदिनो गोबां माने आइटेम फोरफोरखौ जोङो इउस खालामो जेरै जोङो न'आव एबा जोंनि स्कुल एबा कलेज एबा अफिस बेफोराव जोङो पेट्रलियामखौ माने दिडफेन्ड खालामनानै जोङो जोङो बाहायनाय जायो। जोङो माने पेट्रलियामखौ गोबां माने कानेक्टेड जोंनि मडार्न लाइफाव जों बाहायबाय थानाय जायो नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां दं नोंथां नोंथाङाबो एसे आं मिथियै एबा आंनि बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै ग नामा?
औ हागोन हानाया दा नोंथाङा आन सिङाव बुंखाबाय जोंना पेट्रलियामखौहाय हा सिङावों मोननो हायो दा बोरै सोमजिगोरा नोंनि सिगाङाव एसे फोरमायनो साना बिदिनो गोदो आर ना बिदिनो बिराद हार हार बोसोर सिगां जोंनि माने बुहुमाव जेब्ला मानसिफ्रानो गैयामोन। समावहाय माने मोनसे खैफोद फैदों आर ना नोंथां बे खैफोद फैनायावहाय माने बिदिनो जोंना गास बो माने बिदिनो दंफां लाइफां जिब जुनार माने हा सिङाव फबसिन जाजोबदों आरोना दा नैबे बेफोरनो फबसिन जाजोब बि माने हाजार हाजार बोसोर उनाव माने पेट्रलियामनि महर लानानै फैदों माने बेफोरो जोंनि सिङावहाय दा जों बेखौनो हा सिंनिफ्राय दायो दानि जुगाव जों बेखौनो हा सिंनिफ्राय बरहननानै टेकन'ल'जि टेकन'लजिनि माने जों सहायलानानै माने बिखौहाय जों साफा खालामनानै पेट्रलियाम जों खालामनाय जायो आरो बरहननाय जायो। दा जों पेट्रलियाम जों मा मा मोननो हायो नोंथाङाथ' आंनि सिगाव खोन्थाखादों दा जों पेट्रलियामा गोबां रोखोमनि दं बुंदों दा जों दामिसिनजों पेट्रलियाम होननो थाङोब्ला जेयाव बाहायनाय जायो। मोनसे बुस्थुआवहाय दा मेसिन पेट्रलियमा जोंहा बाहायनाय जायो होनबा जों बिदिनो
बिदिनो जेट फाइटार रकेट एर'प्लेन नैबेफोराव बाहायनाय जायो आरोना सबसे दामिसेन पेट नोंथां जोंहा फार्टआवहाय ओमफ्राय जोंहा बिदिनो दं। धमा जोंखौहाय गोबां सहाय होयो दानि जोंनि जुगावहाय माने जोंनि थानाय मानायाव जेरै हमनानै ला जोंथ' बयबो जायो लोङो संनानै जायो दा गासैबो जों दाना ा अरदाबाव संनानै जाला जोंहा दायो गेस दङ जों गेसावनो संनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
गेसाबबो जोंना एलपिजि गेस होननानै बुङो नालाय बे एलपिजि गेसआबो मोनसे पेट्रलियामसो जों बेजों नै दा जों पेट्रलियामजों जों संनाय खावनायाव सहाय मोनो जों बेखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा गारि गुरा दंखायो ओमफ्रायो जोंहा दा दाथ' जोंहा बयनिबो जायगायाव जों कारेन्टखौ नुनो मोनसै दा नैबे कारेन्टखौ जोंहा सोमजिहोनायावबो जोंहा पेट्रलियामनि मोनसे सहाय मोनो जेरावहाय जों मोनसे टेक्न'ल'जिजों कारेन्टखौ जों सोमजिहयो जेखौहाय जों पावार प्लान्ट होननानै बुङो नोंथां पावार प्लान दा नैबे पावार प्लान्टखौ सालायनो थाखाय जोंनो पेट्रलियामखौ नांगौ जायो माने ओंखायनो जों कारेन्ट सोमजिहोनायावबो जोङो पेट्रलियामनि सहायखौ मोनो हा दा ओ रोखनि मेडिसिन बा प्लास्टिक बिदि माबा बानायनायाव जों पेट्रलियामखौहाय नांजायो औ नंगौ थारैनो नंगौ जेरै हमनानै ला जोंथ' दा आबाद मावो जों आबाद मावनायाव गोबां बिदिनो जों मुलि मेदिसिन केमिकेल फार्टिलाइजार फोर जों होयो नैबेफोरखौ बानायनो थाखायबो जों जोंनो मोनसे फिसा एमाउन्टनि थाखाय जोंहा पेट्रलियामखौ नांगौ जायो आरो
जोंथ' गारि मथर सालायो बेवहाय जोंनो बेखौ सालायनो थाखाय पेट्रल नांगौ ओमफ्राय आरो बे गारि मथरावनो जोंहा मोनसे बुस्थुखौ जों होयोना जों जेखौहाय ग्रिज होननानै बुंङोना नोंथां ग्रिस नैबे ग्रिसखौ बानायनो थाखायबो बेफोर माने ग्रिसफोरखौबो बानायनो थाखाय पेट्रलियामखौ जोंनो नांगौ जायो माने
बिदिनो ओमफ्राय हमनानै ला जोंनाथ' दा लामाफोराबो फाखक्का जानो हमजोबबाय नङा होमबा नोंथां
औ
दा बे फाख फाखक्का लामा बानायनायाव जोंनो पेट्रलियम नांगौ माने जों आंनि मथेथ' बुंनो थाङोबा जों सब फारसेनिफ्राय जों पेट्रलियामनि थाखायसो जोंहा खामानिफ्रा गो गोरलैखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि थानाय मानाय जेरै जोंहा सामफ्रामबोनि संनायाव खावनाय जोंनि थांलाय फैलायनि गारि मथरनि जोंनि लामानि आरो जों जेखौहाय नोंथाङा बुंखादों प्लास्टिक जों प्लास्टिक रबार जेरै जोंनाथ' जब बा बिसिनि बुस्थुआनो प्लास्टिक रबारनि जायो जेरै टेबोलानो हक जोंना सियारानो हक नङा होमबा
अ
बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोंना जायो ओमफ्रायो बुंनो थाङोबा जों
माखासे जोंहा बिदिनो क्रिमफोर बानायनावबो जों लानाय जायो जेरै माबा माबि बिदिनो जों गदि लरन नङा होनबा जदिनो लिभस्क
औ औ
माने पेट्रलियाम मोनसे फिसा एमाउन्टावहाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां दा माने होनबाबो जों जों होनबाथ' जों गोबां बाहायनाय जायो नोङो होमबा नोंथां नाथाय जों मिथिनो मोनो जे पेट्रलियामाहाय जोंनि थाखाय आनलिमिटे नङा मोनसे समावहाय जोबहैगोन ओंखायनो जों माने नै बे बुस्थुखौ हाजासे खमखौ बाहायनांगौ माने जोंन इयुननि थाखाय साननांगौ जोंनि थाखायल' सानबा जाया जोंनि फैगोन जेनेरेसननि थाखायबो साननांगौ जायो ओंखायनो बारा बाहायजायाबो माने मोनसे लिमिटआव बाहायनांगौ आरो आंनि साननाया बेनो दा नोंथां आंनि बुंनांगौ थ' बिजोंमदोंमोन आरोना दा ओमफ्राय नोंथाङासो मा होनबावो मानो होनबा समाब जानानै जमोन नुनाय मथे
औ। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय फिमाथ' दा समाबो गैला। सावरायनो होनोबाथ' जोबनो थाङा नङा होमबा नोंथां?
औ। रायलायबाय थायोबोथ' खोथाया जोबा औ।
दे गोजोन्थों नोंथां।
औ।